हेलेव
औ खोनादों
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ औ गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिनिसिमबो
औ देलाय नोंथाङा बुंनायसाय
औ जेनेबा जों दा औ जेनेबा जों दा एसे बर दोहोरोम दोहोरोमनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ औ देनाय बुंनायसाय नोंथां
औ जेनेबा जों बर'फोरा बोरै बोरैयै बाथौ धोरोमखौ जेनेबा बर'फोरा बोरै बोरैयै सालायो बिनि बागै आरोना जेरै जों जेरै जों बाथौ दुमो सिजौ गायो औ जेरै आरज गाबो खाम सिफुं बिदिनो सेर ओ हारमुनियाम लानानै माने जोङो बोराइ आफा बोराइ बाथौ माने फुजियो आरोना नोंथां बेखौ बेखिनिखौ जेरै जोङो बर'फोरा मोनसे बिदिनो नेमखा जेरै बाथौ दोहोरोम औ जेरै जों बिदिनो आरजफोर लाना जेरै नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननिखै जेनेबा बोरैखि माने सावराय खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा?
दे होमबा नोंथाङा खोनासंलांदो
औ-औ
नो बैसागु होननानै बुङोब्ला जों बरफोरनि बयनिख्रुयबो देरसिन फोरबो बे दा माने बर'नि एंगारनो हायै फोरबो बियो।
औ औ।
बैसागु अ सरि सरि जोंना बाथौ धोरोम औ औ। अ अ आङो बिखौसो होनफ्लांदों। ओ गोरोन्थि जाफ्लांबाय जोंना बाथौ धोरोम होनोब ब्ला मा होनो बाथौ धोरोमा जोंना बरफोरनि गुबै धोरोम।
औ औ।
बर'फोरनि माने गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। आरो जोंना बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो बाथौ बोराइखौ मा होनो सिबिबोखानाय एबा मानो फुजिबोखायो आरो गोदोनिफ्रायनो ओ नोंथाङाबोथ मिथिखागौ जानांगौ बेखौ? आरो जोंना बाथौ होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बाथौ सोदोबाव जोंना ओ गोथौ ओंथि हाबनानै दं आरो बे बाथौ सोदोबाव।
औ औ
जेरै बुंनो थाङोबा जोंना ओ बानि ओंथिया मोनबा आरो जोंना थौनि ओंथिया ओ गोथौ आरो जोंनिया ओ बाथौनि गिबियाव गिबियाव थानायनि जोंना बाथौआव बा सोदोब थायोना बेयाव जोंना बे मोनबाया जाहैबाय जोंना बार, दै, हा, अर आरो अख्रां। बे मोनबाखौ मा होनो सोदोबखौ जोङो साखि लानानै मानो फुजिनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो ओ बाथौखौ एबा मा होनो सिजौखौ जोङो ओ औवा औवा थरसेजोंनो जोङो मोनबा सिरि हेब नानै जोङो बानायनाय जायो आरो बेखौ औवा मोनसेजोंनो बानायनाय जायो जायो बेखौ ओ आरो बे बेजों लोगोसे जोंनि ओ बरफोरनि बाथौ एबा मा होनो सिजौखौ ओ बोसोरनि ओ बोसोर गोदाननिनो मो नैथि मंगलबारखालि जों बेखौ गायनाय जादों होननानै जोङो गोदोनि आबौ आबौनिफ्राय जोङो मिथिना मोननाय जायो आरो।
औ। औ नांगौ नोंथां।
जोङो जोंनि बाथौखो ओ दा जोङो बैसाग दान बैसाग दानाव जोङो गोदानै गायसनोब्ला बे बैसाग दानाव ओ गायनाय जायो आरो बे सानाव जोङो बाथौ एबा सिजौ गायसननायाव जोङो जोंना फुजा दोननाय जायो मोनसे ओ बे फुजायाव जोङो बोसोरनि मावनानै मोननाय जि जोङो माइ मोनो बोसोराव मावनानै एबा जोङो माइरंखौ माने इसोरनि नामाव बाउनानै जोङो इसोरनो होनाय जायो आरो बै सानखालि बाथौ ओ बाथौ दुमनाय सानखालि जोङो बेखौ होनाय जायो।
औ औ
खौ मा होनो फुजायाव जोङो सिजौ बिफांनि गुदियाव मा होनो धुप, ओ मुग, ओ आपेल, आंगुर, बुद, मुग, आपेल, आंगुर, थालिर, ओ आरो बेजों लोगोसे फोजोंना आलारि बाथि सावनानै जोङो ओ गय फाथै होनानै नालेखल होनानै जोङो ओ धुप खमा सावनानै जोङो इसोरखौ माने फुजिनाय जायो आरो। ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ जोङो जो-जों जोंनि गासै न'खरनि ओ गथ' ग'थाय, बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव माने गासैनिबो मोजां जिउ रा-राहा लामा आरो रावबो जेबो दा जायाथों होननानै आरो जोङो मायावबा थाङोब्ला मोजाङै मोजां थांनानै फैफिननो हाथों बेबायदि गासैबो रायजो राजानि थाखाय ओ मा होनो इसरनियाव आर'ज गाबनाय जायो आरो। आफा बोराइ बाथौनि ओ आइथिं आइथिं गुदिआव
औ नंगौ नोंथां।
सिजौ गुदियाव जोङो ओ गुगुरुब खुलुमनानै आरो आर'ज गाबनाय जायो।
औ औ
जोङो ओ खुलुमनायनि उनाव जोङो आर'ज रोबखांनायनि उनाव जोङो इसोरनो मा होनो होनाय ओ बुट बा बुट एबा नालेखर थालिर बायदि बाउथायखौ जोङो इसोरनो होखांनानै जोङो गामिनि खाथि खालानि सु सुबुंफोरनो जोङो राननानै होनाय जायो बेखौ ओ जेखौ जोङो इसरनि बाउथाइ होननानै बुंनाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो बर'नि ओं ख्रि अनला अनला फाख्रि दाउ बेदर बायदिसिना भाजा आरो लोगोसे जोङो जौ सेरेब लानानै माने ओंखाम बोथिसे जाखांनायनि उनाव जोङो ओ खाम, सिफुं, ज'था दामनानै जोङो मोसानाय जायो आरो बियो बै गोदोनि समावमोन। बै गोदोनि समाव जोंहा आबै आबौमोना बेबायदि फालिबोयोमोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ बेबायदिनो जोंना बर'फोरनि इसोर सिबिनाय ओ इसोरनो मान बाउनाय हाबाफारिखौ माहोनो बेफोरबायदिनो बर' फोरा माने फालिनाय जायो बा खुंनाय जायो आरो। दा आङो बेखिनिखौनो जि मिथियो बेखौ बुंबाय ओ दा नोंथाङाबो नों नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि फुजिनांगौ एब्ला माबायदि फुजियो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन। गोन नोंथां बिदिनो जोंनियावबो जे आ बि बिदिनो सिजौ आरो बाथो दुङो आरो ना नोंथां जेरै ओब ओम जोंनियाथ' बर'आव जेरै आर'ज दं आरोना नोंथां आर'ज जेरै खाम, खाम सिफुं से सेरजा बिदि लानानै माने बिदिनो बोराइ-बुरि बिदिनो ज'मा माने लोगो नांनानै फुजायाव आर'जाव जिरायो आरोना नोंथां ओम बिदिनो औ खाम, सिफुं, सेरजा, ज'था आरि लानानै
औ
बा फुजा होयो बाथो दुङो आरोना नोंथां औ दौरिफोरबो थायो बिदिनो औ औ। बिदिनो जोंनि फुजा होनायफोरा जेरै प्रसाद होयो बुट बायदि बायदि होयो आरो फिथाइ सामथाय औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो आरज होनबाथ जोंनि बर' धोरोमनि सिनायथि आरोना नोंथां औ आरजआ जोंनि बर' धोरोमनि सिनायथि।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
दा ओ जोंना बाथौनि ओ बर'नि धोरोमाथ जोंना ओ बाथौआनो जाहैखाबाय। बर'नि धोरोमानो औ बा जोंना होम्बा बाथौ धोरोमनि मा होनो आसारजोंबो जोंना बाथौ धोरोमनि आसारजों जोंना मोसानायनि मोनसे मा होनो गोथौ गोथौ मोनसे मा होनो सोमोन्दोबो दं आरो जोंना। बाथौ खुलुमनायाव जेरै मोस सायो। बेबायदि जोंना गोथौ सोमोन्दो दं। ओ मा होनो बाथौआरि माने बर'फोरा ओ सासे खायेर बोराय बेखौ जोङो खायरा बोराइ एबा मा होनो फ ओ सोरजिगिरि आफा अबंलावरि बेखौ जोङो मा होनो खेराइ होननानैबो बुंनाय जायो आरो बेखौ औ मा होनो बिनि नि थाखाय जोङो खेराइ होनब्ला माने सोरजिगिरिनि ओ खाथियाव आरज खालामनाय एबा माने बिथांनि ओ खुंथायाइखौनो मा होनो मिथिनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
खेराइ मोसानाय होनोब्ला जोङो जों आरज ओ मोसानाय बिथायारि मोस होनाय माने बेफोरखौ मा नो फोरमायनाय जायो आरो आरो मोसानाय सोदोबा जोंना ओ मानिफ्राय फैनाय होनोब्ला जोंना मोदोम आरो माने साफ्लेनाय बेखौ मा नो सोरजिगिरिनि सोरजिगिरिखौ माने गोजोन होनो हानायखौनो मा होनो खेराइ खेराइ मोसानाय होननाय बुंनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ माने बर'नि मोसानाय मा होनो मेथाइ खननाया माहोनो जोनोम ओ खेराइसालियावनो जोनोम मोन्दोंमोन आरो बर'नि मोसानाय मेथाइ खननायफोरा बियो खेराइसालियावनो जोनोम मोन्दोंमोन। आरो बेजोंलो लोगोसे जोंना ओ मानो मावखां दोंखां हाबासालि ओ बेफोरबायदियाव बियो जोनोम मोन्दोंमोन आरो मोसानाया। बेनिखायनो आरो मोसानायनि जोनोम मोननायखौ बेयावनो जोनोम मोन्दोंमोन होनना जोङो मि मिथिनो मोनो आरो। दा नोंथाङा माबाफोर ओ बिनि बागै बुंबावगौमोन नामा?
औ बिदिनो बुंनायाथ जेनेबा
हा?
बर धोरोमाथ बिदिनो अ नोंथाङा खोनादोंनाा औ बर धोरोमाथ बिदिनो मोननै मोननै धोरोमाव दोङो आरोना नोंथाङा जेरै बिबार फुजा आरो जेरै
दाउ फारौ बोलि होनाय फुजा औ औ नंगौ नंगौ नगौ थारैनो नंगौ औ औ औ नंगौ थारैनो नंगौ फुायाब फारौ बिदि होैयो आरोना आ औ औ नोंगौ। आरो नो
बिदि होनानै बिदिनो गामिनि मानसिफोरखौ जाहोयो आरोना ओंखाम जेनेबा बिजोंनो औ औ नंगौ नोंथां।
दा हब्ला नोंथां मोनना औ जोंनिसिमबो बेबायदिनो जोंहाबो मोननै रोखोमनिनो ओ इसोरखौ फुजियो बेबायदिनो नोंथाङा जेरै सिगाङाव बुंदोंमोन। बोलि होनाय मोनसे आरो लोगोसे बिबार बावाय बेबायदि ओ दङ। ओ खिन्थु ओ नाथाय जोंना बुंनो थाङोब्ला दाबायदि समाव ओ जोंना ओ जि बोलि होनाय ओ सिबिनाय बेखौ जोंहा बर सुबुंफोरा लासै लासै नागारनो हमदों आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथांजोंना समाबो जाबायानो ओ नोंथांजों रायज्लायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय ओ जोंनि बाथौ धोहोरोमनि बागै जोङो रायज्लायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय दा बेखिनियावनो जोंनि रायनायखौ दोनथनोसै नोथां।
औ दे नोंथां दे दोनथजासै औ औ गोजोन्थों।